औ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंंनायसाय
औ नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो जा दा न'खर बर'फोर बर' जा बर' हारि एबा बर' बर' गामि एबा बिदि बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो बर' न'खरफोरनि साय सायाव ओ नोंथाङा जों औ औ नोंथां बिदिब्ला दा न'खर होमबा नोंथांमोननि हालामयाव एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव न'खरफोरनि हालोदा माबायसा नोंथाङा एसे-एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ
न'खर बुङोब्लाथ' जों बे न'खर जानो थाखाय गिबियावनो जोंङो बेयाव सुबुंफोर नांगौ जायो। मानसिफोर जेनेबा बिमा बिफायानो जा एबा बेनि गदोर जोङो आब बै, आबौ एबा सोरहाबा औ उन्दै गथफोर थायो बिदिनो जोङो बेसोरो जमानो जयै अनज्लायनानै जोङो नखर गंसेखौ ओ सालायलांनायखौ नुनो मोनो। स जोंनि जायगायाव नोंथाङा सोंनाय बायदि बिदिनो जोंनि नखर होनना बुङोब्ला दासिमबो ओ बिदिनो जोङो ओ थिं आरो लोगोसे औवाजोंनो हेबनाय बेरा जों लुना थानाय खौ गोबांखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो खायफ खायफा खायफाखौ जों दासिम नुनो मोननाय हिसाबै जोङो खायफाया जोंनिया पाक्का एबा इथा। बायदि बाहायनानै माने जोङो लुना थानायखौ नुनो मोनो नोंथां। जोंनिया बिदिनो आरो नों थां नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमै नुनो मोनो।
ओ औ हागोन नोंथां बे नखर होनब्लाथ नखर जानो गोनां-गोनांबा नोंथाङा जा बुंदों जे नखर जानो गोनांबा सुबुंफोर नांग्रोगौ। आरो बेनिख्रुइ ओ बेनिख्रुइ साबसिन ओ गोदोरसिन। सिना जादों जे नखरनि बिगोमाया साबसिन जानांगोन आरो गावनि नखरखौ सुंथानो थाखाय साबसिन एबा ओ गोहो गोरा बि दि जानांगौ जायो आरो। आरो नखर औ नखर होनब्लाथ नखराव ओ जेरै आबै आबौ आदा आब आनै आमाइ बिदिनो आइ आफा आफा बिदिनो थायो आरो नखर होनब्ला नाथाय दानि नख'रफोराव बिदि बारा नुला जेरै आइ आफा बिदिनो आब इदिनो फिसा फिसौ बिनिल बिदिल थायो आरो। नाथाय गोदो बांसिननो ज ज। थायोमोन नाथाय एसे दानि जुगाव एसे आलादा आलादा जाजोबग्रा जाबाय आरो जे आबै आबौखौ एसे जायो बिनि बिमा आलदा बिनि फिसाफोरा आलदा बिदि जायो आरो। आरो नखर औ न आरो नखराव जे ओ न'खराव जे न'खरनि जा बिगोमा बियो न'खर सुंनो थाखाय एबा न'खर दानो थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो बेयो ओ रांखावरि आरजिनांगौ जायो रां दानि जुगावथ' रांखावरि आरजिनांगौ जायो दानि जेनेबा दानि जुगावल' नङा। गोदोनि जुगावबो। रांखावरि नङाब्ला ब्ला ओ बे ओनसोल जेब्ला मुलुगाव थांना थानो हायाबायसा आरो। रांखावरिखौनो औ औ रां खावरियानो गोनांसिन जायो आरो। बिनि थाखायनो न'खरनि बिगोमाया जेरै आफायानो। जा एबा आबौआनो जा बिदिनो बिदिनो रांखावरि खामायो आरो सोरहाबा गामिफोरावनो हाजिरा खामला बिदि मावनानै रांखावरिकाम आरजि आरजियो आरो सोरहाबा बाहेरफोराव बाहेराव एबा गुबुन हादोराव थांनानै आरजियो बिदिनो आरो सोरहाबा आरो साख्रि माव साख्रि मावनोबो मावनाय थायो आरो। आरो नंगौ नोंथां बिदिनो आरो। बिनि लोगोसे आरो न'खरनि जा आइजो बेबो जोबोद मदद होयो आरो गावनि फिसायखौ आरो गावनि फिसा। फोरनो जानांगौ जानाय लोंनायानो गाननाय जोमनाय जा बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखायबो जोंनि बर' आइजोफोराबो जोबोद खस्थ' खालामो आरो। ओ जेरै ओ बेयो जेरै दाउ अमा बोरमा बिदिनो लानानै दानाय लुनाय बेफोरखौ लानानैनो हाथाय गलाफोराव फाननानै एसे एसे एनै जा रांखावरि गरसे गरनै मोनो बेफोरखौ बेफोरखौनो लानानै न'खरनि जा एसे एनै नांगौ जायो बेफोरखौ सुफुङो आरो। बिदिनो आरो औ नंगौ।
बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बिदि हिनजावफोरखौ जोङो गोबाङैनो न'आव दाउ अमा बोरमा बायदिसिना फिसिनानै जोङो रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनो। नो आरो बिदिनो जोंनिया नखर न'खर गंसे खुंनो थाखायथ' जोंनो गोबां बायदिसिना मुवा नांगौ जायो। बे हिसाबै जोङो गाननाय जोमनायफोरखौबो नांगौ जायो। आरो लोगोसे। जे बेवहाय जोंनिया जानो थाखाय बाय दिसिना मैगं थाइगं बेनि अनगायै संख्रि बानलु लु बायदिसिना नांगौ जायो बैफोरखौ जोङो मैगं थाइगंखौ जोंनि जायगायाव गोबाङैनो न'फोरावबो जोङो गायनानै बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो।
औ थारैनो।
औ बिदिनो जोङो संख्रै बेफोरखौथ' जोङो बायनो गोनां जायो एबा थाव बेफोरखौ जोङो बायनो गोनां जायो बेनिखायनो बैफोरखौ रांखावरि नांगौ जायो रांखावरि नांगौ जानायाव जोङो ओ बै हौवा हौवा मानसिफोरखौ जों गोबाङैनो बाहेराव मावनाय एबा गामिफोरावनो हाजिरा बायदिसिना मावहैनायखौ नुनो मोनो आरो खायफा फाखौ जोङो ओ बिदिनो बेफार फालांगि बायदिसिना खालामनायखौबो नुनो मोनो। मोनो बिदिनो। औ रांखावरिफोरखौ खामायनायखौ नुनो मोना आरो बिदि जोंनिया दासिम नोंथां जोंनि जायगायाव दासिम गोदोनि बादि गोदोनिसाय एसे जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों मानो होनब्ला गोदो गोदाय जोंनियाव बे सोलोंथाइ होननाया गैयामोन दासान्दि जोंनि जायगा फोराव जोङो न'खर न'खर गथ'फोरखौ फरायसालियाव थांनाय नुयो आरो बै फरायसालियाव थांनानै बायदि रोखोमनि सोलोंथाइ थाइ लानायनि गेजेरजों न'खरखौ साबसिन हामसिन खालामनायाव जोङो गोबां हेफाजाब होदो होननानै ओ फोथायनाय मोनो आरो औ नोंथांमोननि जायगायाव बिदि माबाफोर आरो मार रोखोमै जिउ खाङो न'खराव फोरमायना बावगोनना
औ हागोन दे नोंथां बिदिनो आरो नोंथाङाबो बुंदों ओ बिदिनो सोलोंथाइ होननाया नंगौ गोदोनि दिनाव एसेबांखि सोलोंथाइ होनो हायामोन एबा सोलोंथाइनि सुबिदाफोरा गैजोबामोन आरो ओ नाथाय दानि जुग औ-औ दानि जुगाव ओ एसे ओ माबा ओ एसे माबा जासिनबाय आरो सोलोंथाइ होनो हानाय एबा फरायनाय बिदि गोहो जासिनबाय आरो एबा खाथि खालाफोराव स्कुलानो जा कलेजनो जा बिदि मोनो नाथाय गोदोनि जुगाव जोङो गुबुन गुबुन जागायाव बा गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनांगौ बेफोरदिबो जायोमोन आरो बि बिदिनो जे औ बिदिनो आरो न'खरनि जा बेफोरनो जे आइजोफोराबो ओ मदद खालामो आरो फिसाफोरखौ उन्दैनिफ्राय जा फेदेरनाय बिनि जानाय गाननाय जोमनाय एबा स्कुल थांहोनाय बेफोरनि थाखायबो जोबोद खस्थ' खालामो आरो न'खरनि बिगोमाफोरा आरो बिदिनो ओ जे बे जादेरखां औ देरगोन जा बि फिसाफोरा जा देरनानै फराय ओ फराय-फरायनानै एबा सोलोंथाइ लानानै फिसाफोरा फिसा फिसौफोरा देरनानै बिसोरबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनानै बे न'खरनि जा न'-न'खरखौ ओ बिसोरबो ओ देरनानै एफा एनै ओ नायो आरो बिदिनो बिमा-बिफाया फोरनोबो एसे औ फरायनानै जा-जा सोलोंथाइ लानो हादों सोलोंथाइ लानो लानानै एसे-एनै मावनो हादों बेफोरनि मावनायफोर रांखावरिफोरजों न'खफोराव जा एसे एनै नांगौ जादों बेफोरखौबो स फुंदों आरो। ओ आरो आरो बिदनो जे ओ ओ गोदो थोरिजोंनो बानायोमोन थोरि बिदिनो औवा-औवानि खुन्था बिदि लुनानै
नोंगौ नोंथां थारैनो।
ओ औ साख्रिफोर मावनायफोराबो बांबाय एबा साख ख्रि दानि जुगाव बारा सिफोरा एबा बारा हाजिरा खामला बेफोरदि बाराबो मावबांला आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नंगौ।
थां बेदिनो गोदो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थोरिनि न'खौ लुनाय नुनो मोनोमोन, थोरिनि न' होनोब्ला जोङो थोरिखौ गिबियावनो जोङो बै जायगाफोराव जायगा जायगा जोंनिया थोरि रजना थायोमोन आरो सोरबाबा बेखौ जोङो फोनायखौबो नुनो मोनोमोन आरो बिदिनो बै जायगानिफाय थोरिखौ जोङो हाना लायनानै फोराननानै जोङो न'फोरखौ बानायनाय नुनो मोनोमोन आर जोङो नारा नारा होनना बुङोब्ला जोंनिया जेब्ला आबाद मावगोन माइ आबाद मावगोन बे थालांनाय ओ नारा खौ जोङो हाना लानानैबो जोङो न'फोरखौ लुनाय नुनो मोनोमोन। औ नंगौ नोंथां औ। बिदिनोथ' जोंनिया न'खर औ न'खर गंसेयाव जोंनो नांगौ जानाय जेनेबा आदारफोरखौबो जोङो माइफोरखौबो बोसोरसे गाहामनि थाखाय बुथुमना लानायखौ नुनो मोनो नों
औ नंगौ थारैनो नोंथा।
औ नोंथां। बिदिनो जोंनिया औ न'खराव जोंनो बानायना बायदिसिना मैगं थाइगं बायदिसिना एबा जानो थाखाय ओंखाम बानायनो थाखाय बायदिसिना जोंनो आगजुफोर नांगौ जायो। जे खान्था साराय औ। गा-गामला बायदिसिना आर ना बे फोरखौ औ जोंनो न'ख खर गंसेयाव नांगौ जायो। औ नों गोथां बे दै लोंनो थाखायबोथ' जोंनो गिलास नांगौ जायो। बिदिनो बायदि रोखोमनि आगजुफोर औ नोंथां बिदिनो जोंनो बेफोरखौ नांगौ जायो आरो नों
औ आरो बिदि जोङो दा बिदिनो न खर दानो गोनांबा गोख्रों एबा सांग्राङै थानांगौ जायो मानोना साफ्रोमबो ओ आइजो साफ्रोमबो मानसिफोरा एबा सुबुंफोरा अनसुलि बिदि नङा आरो सोरबा नङा सोरबा
नंगौ नोंथां।
जोङो बाहेराव बायजोआवनो जोङो जे जायगायाव रायलाय जों लाना फैना
औ नोंथां।
ओ नांलाय खमलाय बिदि खालामनाङा आरो बिदिबा औ बिदिबा जोङो न'खर दानो हाया।
नंगौ नोंथां थारैनो आरो जोङो गोबांखौनो बै ओ जोंनो बायदिसिना बेमार आजारनि थाखाय जोङो रांखावरिफोरखौबो न'खरफ्राव दोनथुमना दोननाय बेखौ नुनो मोनो दानिया नोंथां औ नोंथां।
नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जानिसै नोंथां गोजोन्थों औ गोजोनथों।